हेलौ
औ खोनादोंना फंबाय?
औ आदा दासो खोनादों है कलानो कलानो हरजायाखैलै
ए बै आं आं एखौनो नायदोंमोन।
मानि थ्रुयै डिसकास खालामग्रोनांगौ बेखौथ मिथियाना आं
ओ खोन्थानायबो गैया ना ने बेखायनथ खोन्थानाय गोबो गैयाना नाम्बारखौ माने ओरै बुंदो आरो जेनेबा नोङो बेखौ रेजिस्टार खालामदोंमोनना बे नाम्बारखौनो होनो खिथादोंमोन आरो आमफ्राय नाम्बाराथ बेनो होदोंमोना आरो मानो बिदि जानांगौ जाखो।
इनथ औ नङा बेफोरथ गासिबो थिगानो दामाने कल खालामनायनि सिगां बैजों दिडिसकास खालामग्रो थिनदों आरो मानि थ्रुयै बेखौथ खोन्थाया खैना
औ औ राय्लायग्रोनो थिनदों दा बेनोथ आमफ्राय
थ्रुयै रायलायगोन
ओहो बेनोथ आरो ओमफ्राय खबर सबर मोजां? ए बहा दं नआवनो
औ नआवनो गेसखौ दहाय लाना फैबाय दुइ हाजारानो गोलैबाय दुइ हाजारानो गोलैबाय औ माबासोना ब्लेकनिसो
ब्लेकआव लाबो नांबाय ने? होनोबालाय बारासो गोलैबवबाय नोंसिनिया जोंनियाव जिबाजौल'सो नोंनियाव नैरोजायानो लाबाय होमबालाय
औ उफाय गैयाना आरो आरो पसिसस बावसो टाउनाव
बाबबारे मानिलै जेरै बियो ओरैनो मोनो होननायसो जाबाय मा
औ औ ओमफ्राय आदा औ औ ओमफ्राय मानि बागै रायलायगोन दालाय खबराथ' थिगानो दंखायो।
नै दा दंथ'यो मोजाङानो ओरैनो ओमफ्राय
औ
आमथिसुवाफोर नोंलाय जेरावबो थाबाय। दिनै जेरावबो जाहैयासै आमथिसुवानि आमथिसुवानि फिथाइ सामथायाइखौ जेरावबो जाहैयासै नामा होनदां? उम
ओहो -ओहो गैया दिनै थांनाय जाथ'वा जेरावबो।
ओरैनो जों ओरैनो एसे बेरायलाबायना फैबाय बेलासियाव ओरैनो मोजां गाज्रि जानो। बिदिनोसै ओरैनो जों थाइजौ खान्थाल बिदि जायासै। ओरैनो गिदिंदोंल। टाइमानो मोनखायाखै मोनासियावल' थांखादों ओ ओमफ्राय ओ मोनासियावलाय आरो मा जाबावनोसै‌। सोरनाव बे अखा बांखानि दिनाव।
औ -औ बै सासेयासो कल खालामनाया नेबाय थाबाय दा र' कल खालामनो होननाया नोंसि सिगां नि साटखौ नुवाखै होनबा नोङो कल खालामबाबो थाङाबा बेनाव नोंनियावसो उनाव खननै खालामनानै थांबाय आरो। कला, खोनादों हेलौ? हेलौ औ आजिखा
जों माबोरै खबर सबरफ्रा?
खबर- खबर सबरफ्राथ' गेजेरावनो। दंथ'योलै। नोंहालाय? औ
जोंनियाबो बर्थमान दङ बिदिनो बेखौ दासो खोनाफिनबाय।
होम।
टावारनि प्रब्लेम जायोलै बेहायनो नेटा मोनबाङा? ओ नै दा खोनादों।
औ औ औ एसे उम आंनियाथ' फुरायानो दङ दंनायालाय आंनिआ नांङो।
उम उम। आं औ खोनादों खोनागासिनो नै दा
नों अ नोंनिखौ नायलाय थावारा एसे माबाना?
आंनाव एसे नांखांना हांजादोंदां। दङ आंनावबो दंनायालायनाया ओमफ्रा एसे दाउन जागासिनो। अखा हाबाय थानायखाय जोंना माबाजों सलार जोंसो सालायोना।
औ औ ओम
माबाया जोंना खारेनबो मा जोंसो खालया नालाय ओमफ्राय सलारजोंसो सालायो नालाय बेखायनो एसे आप डाउन जायो।
अ दि अ अ ओम ओम ओमफ्राय बर'नि अ बर'नि जि आइटेक मोननाय दामग्रा दु ग्रा आगजुबो दंमोनदां माथो न'?
औ दङथ'। जोंनिया ओरै जोंनिया ओरैजाय सेरजा ओमफ्रायो खाम सिफुं ज'था
ज'था अ जाब
जाबख्रिं ओमफ्राय बे सेरेंगा औ औ औ सेरेंगाया ओम ओम।
मादिखौ होनोमोनलाय?
ओइ सेरेंगा माने बै माबाया स्रिं स्रिं ओरैजाय माबा गाब फग्रायालाय एसे माब बायदि ओ ओ बेखौ होनना बुङो आरो सेरेंगा होनना बुङो। बा
औ ओम
दाथ' जोंनि मानसिफ्रा माखासे बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ सोरबा सोरावथा नामखौनो बावजोब्बाय जोंनो मिथिजोबावला दा बावलाय लांबायसो गोसोआव थालायनो नागिर ना अबबा बायदिखौथ' फुराना फुरानानो गोदो सिगाङावथ' जोङो जोंनि दामग्रा देग्रा हिसाबै जोङो मा माखौ बाहायोमोन गुबैयै जों आवगोलाव गरखा बाहायोमोन गरखा बै माबाया आखाइजों बुजाबग्राया औवानि बानायनाया गरखा ओरैजाय खाम सिफुं जथा सेरजा हारमुनियाम गुबै थाखाबाय ओमफ्राय बे गरखाफोर ओमफ्राय मा बै माबा मा होनोमोनलायो ओ गंगोना
ओ गंगना औ।
थ' थाखाथारोमोन। जाबख्रिङा ओमफ्राय गंगनारि जाबख्रिङा
दा जों बै औवानि बाय बायनायखौथ' दा जोंथिंजाय नैबे बैसागु मोसानायावसो बाहायो बांसिन बै माबा मागिनायाव मागिनायावसो बाहायनाय नुयो। खोनादों? हेल' हेलौ
खोनादोंना? औ फंबाय खोनादोंना एसे ओ ओ नेटनो आपडाउन जागासिनो दे बुंनाय औ औ गंगनाया बे माबाया ओरिजाय औ औ औवाजों बु गुरै आरो जासि
अ औवाजों बुग्राया अ दानाथ' बिदिखौ बे बैसागुआवल'सो बाहायनाय नुयो।
ओ ओ ओ बैसागुआव ओम ओम ओम जोंनि माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौनो दा गुबुन हारिफ्रासो बांसिन लालायलांनो नागिरबायलै
औ बेनोथ'
याव थानाय जों जों
औ
बाहायनो लाङो बिसोरसो दामनायफोरा बांसिनैनो गावनि गावसोरसो बांसिन बाहायनो हमलाय लांबाय जोंनियाथ' खम जालांबाय। खालि जोंनियााब बे गिदिर गिदिरखौल'ल जाग्रासो जालांबाय दाना बांसिननो मोजां जानो दांरा देखखौल' लानो नागिरा
औ नङा सेनोसो नागिरबाय गाननाय जो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै
औ जों जों दा
मोजां खोनायाखैलै औ बेनोथ'
उम
बिदिनो गोमालां
दख'नाफोरखौनो नुवाखै जोंनि दख'नाफोरखौनो मा मा खालामो आर'नाइफोर खौनो
औ औ औ।
औ। खोनायाखै।
औ दा खोनाहां खोनायाहां जाबाय थादोंलै खोनादों? औ खोनादों खोनादों गोदोलांबाय थादों आरो रावा नोंनिया
ओ माने हानाय नंद्रायादां मानो होनबा जोंहा नै दा जि आइ टेकबो मोननो थांबाय आरो।
औ औ।
मोजां जादों दे बे जि आइ टेक मोननाया जोंनि थाखाय दा।
बे जि आइ टेकआसो फ्र औ। बे जि आइ टेकआसो जि आइ टेकआसो रैखा औ।
औ बेसो रैखाथि खालामनो दोनसिगोन।
खोनागासिनो।
नङाबाथ' फारसेनिफ्राय गाननाय औ औ खोनाबाय। न नङाबाथ' फारसेनिफ्राय सेजा जोबोबा हारिमु होननाय बुस्थुआनो थानाय नङामोन।
उम हारिमु गैयाबानो जाथि जेबो सिनायथि थाला।
औ उम।
खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों दायो खोनाबाय औ औ खोनाबाय। खोनायाखै नोङो?
ओ राव हारिमु। औ खोना आं खोनागासिनो।
औ। औ दे दे। औ। खोनादों दे औ औ औ खोनादों।
औ। आ गैया उम उम। बेनोथ' बिराद गिदिर जाना दं दायो
धोरोमजों धोरोम दाथ' धोरोमनि ओम
धोरोमाथ' एसे आवगायबोबाय दायो दासिम सिमाव आरोना एसे ओमफ्राय दायो ओम दायो मोनसे आरो दंबायो सोलोंथाइ याव सोलोंथाइया दायो बर' मिडियामानो थैलां एसे हमबाय रावबो हगारलानोबा औ आ राव
औ जोंनि एल पि स्कुलनिफ्रा
औ औ मासटारफ्राथ'
फरायसालिफ्राव माथो बांसिनानो
मास्टारफ्राथ' गावसोर फोरोंनाय स्कुलावनो हगारा बेलेगावसो हगारो
हरा फरा सोरावनो बिदिमोन ना जों गामिनानै बिदि जादों माने गावहा गथ'खौ गावहा गावनि फिसाखौ गुबुननि मिडियामाव
औ औ
जोंनि गथ' गथायफोरा जोंनि रावजोंनो जाहा गुदि फरायसालिया आरो ओमफ्राय होनबानो गावस्राबो फोरोंगिरि फोरोङो ओमफ्राय नै ग्रोब गावस्रा गावसिनि गथ'फोरखौ गुबुनजों गुबुन रावजों फोरोंनायाव बांसिन हरो बेयानो जोंनि मेन गुबै माने गोरोन्थि ब्रा
औ बुंनो थाङोब्ला जेन बुं बुंनो थाङोब्ला बे सोलोंथाइ बिमानि रावखौ जानो गैयै गुन्द्राफ्रासो लाखिनानै रोंगासिनो दं होनजायो आरो
नंगौ नंगौ एकबार बे सैथो खोथा आरो बे सैथो खोथा बे सैथो खोथ दा बियो जों दा गरिब गुन्द्रायास सो बुंनो थाङोब्ला बर'नि राव हारिमु गासिखौबो लाखिनानै दं आरो। सोलोंथाइखौबो लाखिनानै दङ बर'नि रावखौनो माने जों गोरिब मानसिफोरासो गरिब गुन्द्राफ्रासो माने फोथांना लाखनानै दं बुंनो थाङोब्ला बे एखकबारे हानद्रेद पारसेन्ट आरो बेयो माने सैथो खोथा आरो बेयो जौसेयाव जौसे मानो होमबा जों गोरिब मानसिफोरास जे बर' रावजोंनो बर' मिद मिडियामावनो बर' बिमानि रावजोंनो फरायहैयो फरायसालियाव खिन्थु जायफोरा एसे गोनां गोथों जाबाय धोनि न'खरनि मानसिफोर बिसोरथ' सोखालानो बांसिनानो दा बेफोर बेफोरबायदि आरो
उम दा लासै दा लासै लासेै दा लासै लासै बै गैयिफ्राबो नाजाबोगासिनोसो दङ बैसोरखौ नुनानै
नंगौ औ औ नै न'खरफ्राव दा बुंनो थाङोब्ला न'खरफोराव दावराव दावसि जानायफोरा थाखा फैसानि बेलायाव दावराव दावसिया बेफोरबायदिनो जालांबाय ब्रा गुबुना मोजां सकुलाव हरनो हा दोंबा ओरैबायदि हरनो हादोंबा आं जोंलाय मानो जोंनि गथ' माय नै न'खरफ्राव एफोरावनो जानोसै थाखा फैसानिबो प्रब्लेम फैनोसै माने जेंनाया नुजाथिनोसै आरो नोंहा आखाइयाव रां खावरिया मोजां थोजासे नाहा बुथुमनाय गैयाब्ला मोनसे लामाजों नोङो फैसा फैनायनि एबा रां फैनानै नोंहा लामायानो गैखायाबा नों गथ'खौल' मोजां फोरोंनो होननानै जुदि नों सोहैबायानो जुदि नोंनि सर्सा नोंनि लामाया रां फैनायनि लामाया नोंहा गैखायाबा माबोरै हरनो हानो औ इनकाम स र्सा ना जुदि गैयाब्ला माबोरै हरनानै नैबेफोरावनो उनाव हाय नख'राव दावराव दावसि जालायसै जो मालाया नै दिनैबो थांबाय गा एसे मोजां गानगोन जोमगोन लुबैगोन ना होमबा?
औ औ।
टिउसन लानो लुगैदों बा बिसोरबो टिउसन लानो लुबैगोन। बेफोरबायदि जायो आरो बेफोराव हरनो हायाबा नै न'खरफ्राव जानोसै गुबुना होनो हादों आं होनो हायाखै औ औ जाथ'सिगोन नै नै बारलायसैसो औ औ बारगोन दानदो दानदो। बारलांबायसो। दे दे होमबा दे दे उम। दे दे बार